औ
औ खोनाबाय दे।
अ अ अ औ खोनादो ओ जों होमबा दायो ओ आबाद मावनायनि सायावनो रायज्लायनोसै ना?
उम आबाद मावनायनि बे माइ गायनायखौ रायलायनोसै
अ अ अ ओ ओ औ औ जागोन दे उ
ओरैनो नोंस्रा ओ मा मा माइ गायनाय जायो?
जों सिगाङाव दा समाव माने अखा दैज्लाांनि एसे आव माने बावा माइ बहाय दलहानि दलहायावहाय फो लायो आरो बे दैमा थायना माब बान्दो बावाखो ओरैनो गोरानै बे न'आव माइब्रा गायो जोसा। सा गायो। ओमफ्राय रनजित गोसोआव थाजोब। लाङा दुरिया मा होनलाङो ना।
अ ओ जोंहाबो बिदिनो। ओ माइ गायनो थाखाय हालेवहांबायानो माने। खोथियाव नु फोहांबायानो आरो ओ जोंहा बिदिनो। जोंहाबो ओ जोसा माइब्रा गायनाय। जायो आरो बिनि अनगायैबो। ओ। ओरैनो रनजित गायो ओमफ्राय आरो दा माइ गोरान ओंखारनाया बे खुथुर बोसोर राहा। फाय बेखौ गायदो आरो थांनाय बोसोरावबो गायदो एबार देग्लायबो गायगोन बेखौनो। ओरैनोहायथ' ओ जोंनिखिं गोबां हालेवनायानो दा। माने ए दैनि आंखाल जायो नालाय एसे थाब थाबनो माइ गायनाय जायो आरो जोंनिथिंजाय।
ओं दा अखानि दैजों गायोना बान्दोनि सुइस गेट। फोर दङ।
अ जोंनियाहाय अखानि दैजोंनो गायनाय जायो खा थियाव ओ दुइसाय। फिसा दोङो आरो। थेवब्लाबो माने ओ दैमा बे दैसा खाथिनि दुब्लिफोरनियासो माने दिखांनानैहाय गायनो। हायो आरो जोंहानिलासि फैनाय जाया जोंहानिया गोजान जायो नालाय बेखायनो माने। फैया आरो इदिया लासै ओ बेखायनो अखानि दै जोंनो गायनाय जायो नालाय दा आरो अखा हाबाय थादोंना बेखायनो एसे थाब थाब माने खामानिफोरखौ मावदो आरो बिदिनो ओ गोबां खस्थ' जायो। थांनाय बोसोरावबो। अखा गैयामोन नालाय माइ गायनाय समाव गोबां । दार जादों आरो बिदिनो अखाखौ नेनानैनो माने माइ गायनाया लेट जाहैदों आरो माने। नोंसोरनिथिंजाय मानि दैजों गायनाय जायो?
जोंनियाबो खावसे। से अखाजों ओमफ्राय आरो खावसे बान्दोनि दैजों गायनाय जायो आरो
औ औ ओ ओरैनोथ' नोंसोरथिंजायबो दा माइ गायनो ओ हालेवहांबाय जां
ओं हालेबाय बांसिन नोंसिनिथिं दा माजों हालेवनाय जायो टेक
जोंनिथिंजाय औ जोंनिथिंजायहाय सिगाङाव अ बांसिन मोसौजोंनो हालेवनाय जायोमोन आरो ओमफ्राय दा गोबां सोलायबाय बिदिनो ओ ट्रेक्टरजोंसो हालेवनाय जासै जोंहाबो माने ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जायो आरो नवाव गैयाबाबो माने ओ गुबुननि ट्रेक्टरजोंनो हालेवनाय जायो आरो बि दिनो ओ मोखौ उम जाहा मोसौखौ फाननायाहाय ओरैनो थिन बोसोर सारि बोसोरसो जाबायदां बिनिफ्राय ट्रेक्टरजोंनो गोजा हालेवनाय जायो आरो माने
दा दब्लायसे दब्लायैबाबोथ गायजाला
ओहो ओहो गोबां दिग्दार जायो आरो बिदिनो औ उम
जोंथिंबो ट्रेक्टरा बांसिन जाबाय ओं होमबाबो दा जोंहा मोसौ औ हालिसे दं आरो फास औ माबा ट्रेक्टर गिदिरजों सोग्रोनानै नो मानसि बुरजाबाथाय टेक टरजों गायबाय ओमफ्राय ओरैनो ननि गोजा गायबाथाय दब्लासे सब्लायनैबा मोसौ उजोंनो
औ औ ओरैनो नोंसोरथिंजाया हाजिरा गायोना माने ननि गोजा गायो नोंसोरना
जोंनिया हाजिरा मोना खिन्थु बे बदल बा देन नों थांग्रोबा फैगोन आरो खिन्थु हाजिरा लें बा मोनलायलाया बदल खालायना लालायलायनाय जायो ओम उह नोंसिनि
जोंनि औ। जोंनिथिंजायथ' बांसिन हाजिरायानो गोजा माने सिगांसो बिदि बदल गायनाय दोङोमोन आरो। ओमफ्राय ओ बिदिनो खम जालांबाय बदल गायनाय गैला दा माने हाजिरा गोजा जा बाय आरो
सानसेआव बेसे दा हाजिराया?
ओ जोंनियाहाय उम हौवाफोरनिया गुबुन जायो आरो हिन्जावफोरनिया गुबुन जायो हौवाफोरनियाहाय सानसेयाव सारि सारिस' जायो आरो। ओमफ्राय हिन्जावफोरनिया थिनस' माने
ओं एखेयानो होमबा।
औ। औ औ थानायफोराहाय बुरजा लिं फाय माने खैथायाव फुनायनिफ्राय बिदिनो आलि दाननाय ओ माइ गायनाय ओरै माने हाजिरानि होनाय जायो आरो गोबां फैसा कर्सा जायोबो हाइजो ओम माने मालिग फोराहाय आरो बिदिनो ओ जोंहाथ' हाजिरा लानाय जाया आरो औ।
खोथिया फुनायाव नोंसिनिया थिखा फुयो ना हाजिरा लायो?
जोंनिया ओ सोरबा सोरबा थिखाबो फुयो बिदिनो। फ्राय हाजिराबो फुयो आरो बांसिन हाजि थिखाखो लाया लानाया थिखाखोनो बांसिन फुयो बिसोरो ओ माबायदि फुयोथाय? ओम फोनायनि माबाखोसो लायोना ना बे आ ओम खोथिया फुनाया आथिया ओरि अ आखा औ बि दिलाइ जां आंमा जोंहा माने बिदिनो होनाय स जाया नालाय ओमफ्राय जोंबो फुनाय जाया आरो बेखायनो माने एसेबां मानि मिथिया खोथिया फुनायनिखो ओं ओरैनोम माइसो गायनाय जायो नालाय।
उम होमबा नोंसोरनिथिं हौवा गा फुयोना हिनजावफ्रा फुयो जाखं
थिं हौवाफोरा फैयो फुनाया ओमफ्राय स सोरबा सोरबा न'फा ननैफोरा हाजिरा होनाया माने हिनजावफोर खो फुयो ओ हिन्जावफोरखो होयो आरो
मा जायगा नोंसिनिया? बावबायानो
ओ जोंनिया ओ तामुलपुर। ओ
हौवाफ्रा खोथिया फुयो आरो ना उम जोंनिथिं आरो हौवाफोर खोथिया फुनायखोनो नुवा।
औ हिनजावफोर गोजा नामा?
ओं गायनायबो फुनायबो हिनजावानो हिन्जावफ्रानो।
ओ ओरैनो ओमफाय नोंसोरना होमबा माइ हानायावहाय ओ हिनजावफोरानो हायो नामा?
औ हिनजावबा सब हाजोबो। नोंसिनजों
अ लोसोना ना माने रोगानाय बो हिनजावफोराबो
उमहो नङा हानाल' दोननाय बिनि उनाव साननै सानथाम एसे दुब्लियावनो फोरानना दोनबाय ओमफ्राय इनि उनाव हौवाफ्रा खाना लांबाय आरो
अ औ नैथिंजायथ' ओ ओ बर' मानसिफोरानो बारा हा बांला मेसिन ला मेसिं लाबो दा हानायनिबो
ओं
बिदिनो बे ओ उम बांगालफोराहाय आरोबिसोरो गोबां फैयो बि दिनो गारि गारि फैयो। ओमफ्राय सोरनावबा न'सेयाव थायो थाना बिदिनो गो बां हायो आरो बिसोरो ओ हाख्लायग्रोयो बिसोरबो माने जोंनिफोरबायदि हाया आरो इसोरो ओमफाय मान बजा ओ ओ माबायो बजा हायो आरो बिसोरो जोंनिया ओ बे मोनथिसे मोन थिसे बिदि खायो नालाय बिसिना बिदि खाया आरो ओहो बोरैबा बजा खानानैहाय ओ औ सानब्रै बा सानबासो इदियावनो सोरनियावबा हालायबाय इदिनो बिसोरनिखौ हाखांबा बिसोरनियाव रोगालायबाय बिदि खालामो आरो इसोरो औ औ ओम गोबां फैयो इसोरो बिदिनो ओ मोनसे ग्रुप बहाय बिसोरो दसजनबो थायो। सोरबा आदजन बिदिनो थायो आरो बिसोरो ओ बिसोरनो ओ जाग ग्राबो होनांगौ इदिनो माइरं दालि बायदिसिना मैगं थाइगंबो माने लांफैयो आरो बिसोरो
अ ओम बेलेगनाव संना जासिगोन आरो बिसोरो
औ बिसोरो गावसोरनो सङो माने बेलेगनाव थायो आरो ओ नोंसोरथिंजाय बेफोरबायदि फैया नामा?
जोंनिजों ओहो बिदि मिक्स सारि गैया माने जोंना बिथोर जाहैबायना सब बर'ल' आरो होम न'खरबो बांगालिफोर ना आरो टाउन मोखाङावथ' हारसा मिक्स आरो ओमफ्राय जोंनि बिथोराव दावबा सब बर'आनो
ओं ओं बिदियानो मोजां माने बर'फोरा बर'फोरखौनो होनांगौ आरो माने गुबुन हारिनो हरनाङा जोंनिया ओ गुबुन सोलायबाय बिदिनो माने बर' गामियावनोहाय बर' गामिनि मानसि सिखौनो मावनानै जानो होयोबा मोजां जायो आरो बिदिनो ओ बेलेखा गुबुन हारिखौसो हाय हाबो होनाय जा जाबाय नालाय बिदिनो सोरबा सोरबा होनदो देग्लाय बोसोरनि औ औ औ देग्लाय बोसोरनिफ्राय ओमफ्राय माने बिसोरखौ हाबफैहोला इदिबायदि बिदि बुंदो आरो बिदि खालामबाथ' मोजाङानो
अ
ओ बर'आनो एसे सहाय मोनबाय सोरबा गैजा गैजायिफोरा
उम उम मावनानै जानो थाखाय गोबां राहा थायो थेवब्लाबो माने बिसोरो ओ मा माबोरै हाबफैनायथाय फार्स्टआवनोहाय ओ बिसोर माने हारसा गामियावसो मावग्रोयोमोन आरो जोंनि खाथि याव हारसा गामि दोङो नालाय बेयावसो मावग्रोयोमोन माने बिसोरनि ओ मावनाय फ्राहाय एसे स्पिड ना थाब थाबनो मावखाङो जानो हागौ बेफोरखौनो नुना नैनो माइआ बुरजा बुरजा गायनायफोरनियाथ' थाब थाबनो उम मोनबा सेरेम लांजोबो नालाय। बेखायनो हानो होदोंबो जानो हानाय बेफोरबायदिनो औ औ हाबोहाय जोंहा माने बिसोरखौ होनाय जाया न'आवनो माने बाबाजों माजों हानाय जायो आरो बांद्रायबो गैखाया नालाय ओरैनो दुइ बिगाफोरल'सो जागोन नालाय
थैयो होमबाबो जानो।
अ औ जानो आन्थाखौ थोयो इदिनो।
बायनाङादा।
औ हाजिरा माइया हाजिराफोरखौबालाय गायनाय जायो ओरैनो खरसानि थाखाय ओरैनो न' थास्लाय स्लाय माने गायनाय जायो आरो खामानि गैयाबा।
बायनाथ' जानाङा
अ बायना जानाङा ओ दासान्दि ओ बेखिनियानो जायो आरो थोयो। औ नों ओ नोंसोरनिया बेसेसो गायनाय जायो ओरैनो माइखो?
जोंनिया माने हा फ्रानो माने बिराद गुवार गुवार सिथ मोनसे बयहाबो। न'निफ्राय एकदम माबा लाइन लाइन खाजोंना हाया। हाखर'आव बिराद गोजान गोजान बिदिनो फसिस बिघा इदि थायो दां सिथ मोनसेयाव खावसे बोरि थाबाय खावसे इदिनो माबा थाबाय आरो।
अ ओ अब्लाथ' गोबां फैसानि खरसबो जायो हालेवनाय बिदिनो माइ गायनायफोरावहाय ओ औ। औ औ ओं ओरैनो नोंस नोंसिनिखिंं उम बिघा बेसे लायो टेक्टरा?
बिगासेयाव बेसे लायो आं तिलांला तिन हाजार ना बेसे होनदोंमोनथाय।
औ औ
आं गोसोआव गैला।
उम टेक्टर गिदिर जों टेक्टर फिसा फिसाजोंथ' माने ओ गुबुन गुबु गुबुन नालाय फैसा लानायफोरा माने ट्रेक्टर फिसानिया बांद्राय लानाय जायो आरो इदिनो। अ जोंनिया दोनजासिगोन नामा समाबो जाबाय औ औ दे।